खोनायाखै
औ खोनादों औ
मा खालामदों
दं ओरैनो जिरायनानै बिफां सायायाव जिरायनानै बार जादों गरमथारलै जोंनिथिं
गरम खादा हाव हावथार अखा हाहांहांनो अखाबो हाया
बिराद
गगा मोनदों आंना माथोआनो बेलेग जादों हमनो हायोदा रायलायनायखौ
उम खोनादों औ दे खोनादों टावारानो नांनो नागिरालै
गगा मोनदों माथोआनो सोलायदों बेलेग जादों जादों होनदां
औ ओ
उम
मा ओंख्रि जाखांखो होनदों नोंसिना आङो अ ओरै माबानि अवदान साइटनि खारिगावनि साहा जायो
औ औ आं ओरै भलामगुरि साइडनि खोनादों
औ खोनादों
भलामगुरि साइडनि ओरै जोंनिया। ओरैनो जिरायनानै दं, ओंखाम जाखांनानै जेबो खामानि गैया। थावा
माबासो मैथ्रु ब्रयलार मैथा बांगाल सवाबिन।
नोंस्रालाय मोनजाथ'वाखै?
जोंहा दासो फैदों माइ गायनानै खासिया गायदोंमोन।
ए ओमफ्राय खासि जावैदों आरो ना? जोंथिं माइ गाया ओरैजाय जोंना माइ गाया।
ए
आं दाबो फनखौनो बुनायनो रोङाखै। दिनैसो फार्स्ट टाइम रायज्लायफेरदो आङो।
ए रायलायनाय जायाखैमोन मैयानिफ्रायसो रायायनाय जादों।
ए ।
नेतयानो नांनो नागिरा जोंनाव ।
आंनाबो बिदिनो नेटनोां नागिरा अबबा अबबा । खोनानो नागिरलायबावसो ।
सिगां नाङोमोननि दा मास मोननै मोनथामसो जाबाय बेबायदिनो जागासिनो नांनोनो नागिरा एसेबो ।
जेबो खामानि गैया जोंना माइ गाया नालाय । खामानियावबो दिनै ओंखाराखै बेखायनो ग'गा मोननाय लोम जानानै बन्दसो लानानै थादों ।
दों दा मा मा मावगासिनो नों?
बेयावनो मावो माबायावनो एनन्दावनो मावो ।
हा ।
जोंहासो ओरैनो थालाबायो होनदां ।
ए ।
देबो खामानि मावो आरो ने न'आवनो मावो? ना फरायगासिनो?
फरायगासिनो फरायनायालाय फैसायानो प्रब्लेम जायो थार दै थाखायनो।
हो ।
एडमिसन लानायावनो खुनुरुखुमसो लानो हादों दाक्लि ।
आइ ए बिसिबांसिम मोनखो?
माबा मोनबाय बिए' ।
ए ओम ।
फरायदो आरो खुनुरुखुम बुदजानो । खस्थ'आ सोर सोर दं न'खरावलाय हा न'आव सोर सोर दं नस्रा होन थोंदो हांयो ।
न'आव जोंहा साथामल'
ए ।
नों हारसिंल'?
औ आं हारसिङनो जायो बिमा
बिमा बिफा नों हारसिं औ । जोंना साबा जायो
औ । बिदिनो मानसिफ्रानो साथामल' जायो ।
ओम
दाबो ओंखाम ओंख्रि संनो मोनथ'वाखै होनब ने दासो माइ गायना फैदोंबा
औ जोगोनार हादोंमोन
ए बुरजा गायथारो माइखौ?
गायनायालाय सय बिगासो जायो
औ खासियासो जावैलायनानै गायो आरो माबा नामा हाब्रु बिहिरबारिथार ना मा जायगाया? दुब्लिबारिया
म बे मा होनो दै लोमबाथाय थैयो माइया दहलाना ओरै खावसेयाव फैयो खासिया गायनांगौ जायो
ए
जावैयाबाथाय माबाय
खासियाब्ला स्र'सिन जायो आरो
ओंखारनायफ्रावबो माइ ओंखारनायफ्राव खासियाफ्रा स्र' जायो गोदो ओ माइफ्रावबो स्र' ओंखारबाय गोदोहाय बिदि गायोमोन जोंथिंबो ओमफ्राय दा बिदि गायला ओमफ्राय जोंहा एसे बेलेगावसो थाफैबाय नालाय बिदि माइ गायला आरो बोरि हासो अखा हादैजों गायो गायबा। दि दुब्लि बारि गैला आरो।
खावसे गायनोनो मोना उम, हा?
बलांगुरि साइदाव फैफेरबाय दा होनदां?
आं थांफेरबावाखै खोनाफेरबावाखैमोन आं दिनैसो खोनादों।
बिजनियावलाय?
थांनाय जाया खोनायो बिजिनिफ्राव।
ए।
खोनानायालाय खोनायो।
मा साइद जायो होनदों नोंसिना रानि खाथा साइद?
औ ओरै लावथिनि ओरै फैथार नांगौ जोंना ओरै खारारिगाव साइद जायो।
अह कारिगाव। औ औ औ थांफेरबाय लावथिजों। ओरैजाय खनसेहाय ओरै माबायाव सानतिफुराव बिलोगो दंना। ओमफ्राय बे क'क्राझाराव चन्द्रफारायाव बिनानाव दं आरो बे बि नानाव नाव आलासि जाहैनायाव बिजोंं थांदोंमोन। बे लावथिजोंनो खेबसे थांफेरबाय थांफेरनायालाय होमबाबो गामि एरियाफोरखौ मा मा गामि, मा मा इदि मिथिया आरो।
उम। दाथ' ओरै मोसाग्रा दं होनदों नामाथाय? बे सानसेथिं खोनबायदोंमोन आं। हारिमु दं दो नां मोसाग्रा हारि
हो?
ओरै सानतिफुर जों दो होनदां मोसाग्रा हारिमु दं नामा होनदोंमोनथाय।
ओ ओ दङथ' ए माबानिफ्रायनो बानायनाय आइननिफ्राय
उम।
जोंनियाव बो दङ ओरै ओरै खुख्लङाव।
उम उम खोनाखादोंमोन आं खुख्लं ओरै एंखोरबारि माबा बायसिना होनाय।
उम।
बुरजा जाथारबाय दां दा उम।
ओ बुरजा जाबाय थां अबावबा ओरै लावगाव दं दंला बायोहाय आं मोनथि थिजोबलाय लाङासो बारा। गाव गाव गाव प्रजेक्टनि खामानि ओ बारायगासि बिदि रायलायखांनाबो मा माबो थुबावनांगौ होनदों नामा हरग्रा मानसियासो थुनांगौ दा ने जेनेबा नों दा हरबाय ओमफ्राय मा मा खालामबावनांगौ हा
नों नों हरनोबा बे माबा दंखायोना मबाइल नाम्बार थुनानै डाइरेक्ट फन थांखायोना फन बुग्रा दंखायोना
ओ - ओ बे ओरैजाय माबानि आगिथिंनि बै सिन मोनथामाव थुनानै बे जाखांनाय माबायाव थुनांगौ दा बे नाम्बार माबानायाव मबाइल नाम्बारखौ थुनानै थिनखायो दा ने नाम्बार बुनो
औ डाइरेक्ट गोथां जाखायोना बे मोनसे
ओ नामबार बुनो थिनो ओमफ्राय नाम्बार बुनो थिन नाम्बारखौ बुबानो डाइरेक्ट थांखायो
औ दायरेक थांखायो
औ ओमफ्राय ओ फन दानखांनानै मा मा माथो खालामबावनांगौ होनाखै दा मानि सोमोन्दै रायलायदों बिदिनिबो माबा खालामनांगौ होननाय बायदि खोनादों आं
एबायाव बे माबा नों नों हर बा जागोन आरोना बेहाय खोन्थाखायो बरनि थागोन लिर नै
ओ - ओ
औ - औ बे थिसे जाबाथाय आरो बारायबावगोन आरो मानसिया बारायलांबाय थायो
ओ - ओ - ओ
मैया मैया नामा दाख्लै साबामोन ओमफफ्राय दिनै सल्ल जन ना बारायदों सल्ल जनजों राय्लायबावनांगौसो
आव सल्लजन गोजो
औ बारायलांबाय थायो लारायो बेसिबां लारायो बेसिबां बारायो
ए ओमफ्राय जेनेबा जेनेबा आं दा रावनाव बुरफेराखै नालाय ओमफाय इदि इदिया थ जेबो जाया ने बिदिया
जानायलाय जाया नों हरबाय हरनांगोन नों होमबासो नोंना टेक्सआ कमप्लिट जागोन आरो हरबाय थाबा
ए सासे मानसिजोंनो सासे मानसिजों खेबबासिम रायज्लाय मोनो होनदों नामा
सासे मानसि जों सानसेयाव खनसेदां सानसेयाव खनसे जायोदां
खनसे आंलाय खनबा ना मासिजोंसो रायजलायनोदों नामा सोर होननाय बायदि मोनदों सासे मानसिजों सासेयाव खनबा रायलायनो हायो होननाय बायदिसो मोनदों आङो
सानसेयाव सासे जेनेबा नों हरफिननो हाबाय आंनोबाबो दिनै सानसेयाव सासे औ बेबायदि सासे सासे साबा साबाजोंना औ औ हारसिं दानलांखायो बार' मिनिट जाबाथाय।
ओ
होनबाथाय दायरेक्ट साबा साबानि खोन्थाखानो आरोबाव साबा रायलायनांगौबा साबानि टेक्सट कमप्लिट खालामनो
ओ ओ बिदि खोन्थायो आरो ने बुजियोना बुजियाथाय रायलायफेराखैबो दा नायनायगोन र दा बुनायगोन दे आङो।
औ
दाहायफोर बेलासिब आव
आंबो सानदोंमोन कमप्टिट कमप्लिट जाबानो माबा जागोन नोंनानो नोगोर जाव बारायलांबाय थायोयो मानसिया।
उम
लारायै लारायै
ओ
बे माबायाव ग्रुपाव होलाबायनायफ्राव बुहरलाबाय।
सोर सोर लारायगोन लारायगासिनोसो दां सोरबा सोरबा
ओ रायलायगासिनो ओमफ्राय माबाखायोना सोरबा टाइम मोन्दोंबा बुहरनो थिनखायोना? दा सासे हरखांबाय आंनोबो माब बानि ओब बासुगावनिमोननो आंनो मिथ टाइम माबानायखाय बहर होननानै थिनहरदोंमोन आरो बिबो
एबार नों नोंबो औ औ नोंबो बुदो एबार मा टेक्सटआ कमप्लिट जाबाय थागोन आरो बुबाय थाबा। सानसेयाव सा सानसेयाव साबा नों रालायनाय ओरै कमप्लिट खालामबाय नालाय।
ओ
साबा साबा
उम मा रायलायनोसो मोनलायलांगोन । दां
हो
मा रायलायनो सोंहरलाय लांगोनदां होनबा आं
औ बिदिनो जायो लाराय दावाबाथाय।
बुरबाय आंनाव आं दा नोंनो ना मा रायज्लायबावगोन होननाय सो जानोसै नामा? उम भासायाबो बर'नि जाथारनांगौ दा ने?
औ जानांगौ दे।
ओं बेलेग बेलेग सोदेरबा दानखायो नामा?
जा दानो खोमा ना पइन्टफ्रावसो दानो खोमा दानो खोमा दाइरेक्ट
खोनादों खोनानायालाय ओमफाय रायलायग्रा हुदाफ्रा हनै बबेबा अबेखौबा बेलेगनि सोदेर लांफ्लांनो नागिरोना।
औ लायरायबाय थायाबाबो
माखौबा माखौबा बेलेग बेलेग रायलायनो नायगिरो। उनावसोब खुगानिफ्राय गलांखांबासो उम बेयो ओरैबायदिमोन बिदि सानफ्लांसै।
बुहजेननायजोंथ रायलायबाय बिदिनो मोजां गाज्रि सोंलायबाय मालायबाय बुहुरबाय थाबा मा रायलायबाय थागोन बेनो बिस
जाबा मा रायलाय
ओ जेनेबा दाथ' रायलायबाय जों र' मोनथिफेरि नालाय जोङो सोंलायलायबाय। सोर दं सोर गैया मा खालामनो मा दा मोनथिखाना आरो दा हरबाव माखौ सोंबावो होननायसो जानोसै नामा।
इदिनो रायलायलाबायनांसिगोन आरो ने खोथा बहनलाबायनानै उफाय गैयाना। उम